हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ औ ओरैनो मा खामगासिनो दं नोंथां
आं दायो ओरैनो दंथयो खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां ओ नोंथां खोनायाखै
औ खोनायाखोमोन नोंथां मा नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे सम रायलायनो थाखाय
औ हागोन
अ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नोंथांजो माने जों न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौ लानानैनो रायजलायनोसै खोमा जों माने न'आव फिनानै माने जिब जुनार फि माने जों माबायदि मुलामफा मोनदों माबायदि रांखावरि आरजिनो हादों बेफ बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा
औ जागोन
औ जागोन दे जिब-जुनार होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनिया न'आव फिसिनाय जिब जुनारा जाहैबाय जोंना मा होनो अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौनो बुंनो हायो नङा होमबा जोङो आरो बिनि अनगायैबो जों ने दाउ मा होनो दाउ हांसो बेफोरदि लानानै जोङो माने न'खर मा होनो न'खर सालायनो हायोबा न'खर खुंनायावनो रांखावरि मुलाम्फा मोननो हयो अमा फिनानै जों माने गोबां रां मुलाम्फा आरजिनायखौ जों दिनैनि मुगायावायाव नुनो थांगासिनो नुनो थांदों आरो जेनेबा जों अमानि फार्म बोरमा फार्म खुलिनो रांखावरि आरो माने मा होने गावनि न'खरखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो माहोनो मोसौफोरखौबो फिनानैहाय जोङो फिसा फिसा फेहेरनानैहाय
औ
गाय मासे फिसियोब्लाथ' जोंहा माने जों गाइखेरबो मोनलोंबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने फिसायाबो एरबाय आरो जों बिदिनो गोदोनि समावहाय माने गोदोनि समनिफ्रायनो माने बेफोर जिब-जुनार फिनाया जोंनि समाजाव दंबोखायो आरो माने जोङो गोदोनि समावथ' जोंनिया हालफोरखौहाय माने मा होनो मोसौफोरजोंसो एवोमोन नालाय आबाद मावनो थाखाय बिनि थाखायनो माने जों गोदोनिफ्रायनो बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। बिनि अनगायैबो जों आरो बोरमाफोरखौबो फिनानै गोबां रां मुलाम्फा आरजिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जों अमा फोर खौथ' माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो अमाफोर फिसियोब्ला माने जों फिसा होयोब्लाबो माने गोबां दाम मोनो दिनैनि दिनावथ' आरो माने अमा अमानि बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों गोदोनि समाव जिबायदि बेसेन मोनदों दिनैनि समाव आरो बिनि फाननै बारा होननानै बुंनो हागोन आरोम गोदोनि समाव आरो रां रांखावरिनि भेलुआबो माने खममोन होननांसिगोन नै दानि आरो भेलुआबो बां मा होनो बारा जाबाय दिनैनि समावहाय बिनि थाखायनो माने बेसे सेनाबो बांबाय होननांसिगोन आरो जोंङो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जों दाउ अमा फिसिनानै माने। न'खर सामलायनाय माने आइजोफोरा माने ओरैनो जिरायना थायालासिनो माने बे फोरखौ। फिसिनानैहाय गावनि गावनि न'खरखौ खुंनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनानै माने रांखावरि मुलाम्फा खालामनाय बेफोरबायदि दं नामा नोंथांमोनथिं?
औ दङ।
औ।
जोंङोथ' मिथिखायोानो जोंनि बर' आइजोफोरा खसथ'यैहाय न'खर खुंबोयो होननानै गोदो। माने बेफोरबायदिनो जोंङो जुमाय माने जुमाय सङै सङै जुमाय फानहरै फानहरै बेफोरबायदि ओ न'खर खुंनायखौ नुबोयोमोन नाथाय जोंङो दायो बे बेफोरबायदि जुमाय संनाय बेफोरबायदिखौहाय जोंङो नागारनानै जोंङो माने गाव गावनो बुजिनानै दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जाफिनबाय आरो मानोना जोंङों जुमाय हारि बायदिसिना सङोबाथ' बुहुद लोंनायजों गोदोफबना थानाया जा खायो नङा होनब्ला बेफोरखौ साननानैनो ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोर आयदाखौहायो बर' आयजोफोरा लानाय जाबाय आरोखि। मानोना बे फोरावहाय ओ गाव गावनो न'आवनो फिसिनानै जोबोद मोजाङै ओ रां आरजिनो हायो। ओ बिब्दिनो जोङो दाउ, अमा, हांसो, ओ ओमफ्रायो बिनिफ्राय बायदि बायदि मोसौ, बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै जोङो लानो हायो आरोखि। ओ बुंनो थांङोब्ला जोङो दानि जुगावहाय बेफोरबायदि जिब जुनारफोर फिसिनानै जोबोद मुलाम्फा मोनबोयो आरोखि। दानि जुगावहाय ओ जोंङोथ' नुबावो बिदिनो हांसोफोरखौबो जोबोद बुरजा बुरजा बाजिथा बा द'जिथा ओ। बयलारफोरखौबो बिदिनो बाजिथा बा दजिथा गाहामफोर न'आव लाबोनानै जोंङो दाना होनानै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनसे नंङा होनोब्ला?
औ नों
बेबारबायदिनो जोङो बेफोरजोंहाय ओ नै नै मास बा थाम मास बेफोरजोंनो फाननो हानायखौ जोङो खालामना लानो हायो आरोखि। बिब्दिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बेफोरजों। ओ न'आव सा नो जोङो बेफोरबायदि दाउ अमा फिनानै ओ बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायबोदों। जोङो अमाखौ माबोरै फियो होननानै बुङोब्ला जोङो अमाया हायो ओ गांसोफोरबोथ' जा खाया नालाय ओरैनो न'आवहाय जों आबाद मावखायो जोंहा माइ ओ बिनिफ्रायनो जोङो माइ सौनानै गुन्दै मोनो बे गुन्दैखौहायो जों होनो थाखाय जोङो थास' बा बायदिसिना हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ रुनानै लानो हायो आरो जोङो। अमानो थाखाय बा एंखुर उम एंखुरजों थास'फोरखौ होफानानै बा हाग्रा बंग्राफोरखौ होफानानै जोङो रुनो हायो आरोखि ओमफाय रुनानै जोङो बे गुन्दैजों लगायनानै अमानो आदार होनाय जायो आरोखि बेनि अनगा जोङो अमानो सानसेयाव खनथामल' होबानो जों आरामसे देरबोयो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां।
जोङो जेबो खस्थ'आनो गैया माने जोङो थास'फोरखौबो ओरैनो न'फोरावनो मोनला बायखायो खाथि खालायाव। बेफोरजोंनो जोङो आरामसे अमा फिसिनो हायो आरोखि आरो जोंहा ओरै मो सौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंना मोसौआ गांसोल' जायो जोङो मो सौखौहायो ओ जेबबो बायनाय मुवा होलायनाङा जोङो। ओ जोङो बारि बालाफोरावनो खिलिनाय हाग्रा बंग्राफोरखौनो जानो थाखाय ओ बेफोरावनो खानानै दोनबानो बिस बिसोरो जानानै देरो आरोखि जोङो जेबो थाखा फैसा गारलायनाङा मोसौआव आरो बोरमाखौबो जोङो आरामसे फिसिनानै लानो हायो आरोखि न'आवहाय। ओ जेरै जोङो बोरमा बोरमायाबोथ' गांसोसो जाखायो। बिब्दिनो जोङो खानानै दोनबाबो हगारनानै दोनबाबो बांद्राय जेबो जाया बांसिनानो हगारनायसो नुनो मोनो ओ बिसोरो माने
ओरैनो ओ माइफोर जाबाबो बुरजा बुरजा जानो हाखाया नालाय ओ बिब्दिनो ओ दुब्लिबारि दुब्लि बारि माइ गोनांफोरावबो बिसोर हाग्रा गोरलै रज'नायखौसो जानान जायो नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो बेफोरखौहायो फिनो हायो आरोखि न'आवहाय। आरो आलासिफोर फैबा आलासि दुमसि फैबा जोङो जानो थाखाय न'आवहाय न'निनो दाउ बा हांसो बेफोरबायदि फिसिनानै लानो हायो आरोखि। जाहाथे जोङो आलासि फैबानो बुथारनानै मोनजानाय बायलायनाङा आरो। जोङो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो न'आवनो न'नि दाउखौ फिसिनानै लानो हायो आरोखि। मासे फिसिबानो बेथ' नैजिथा गाहाम नैजिबा गाहाम फिसा ओंखारो नालाय बेफोरखौ फेदेरबानो आरामसे ओंखारहैयो आरोखि जोंना दाउआ बेसोरखौ ओरैनो एंखुर बा माइ गाबफोर बेफोरबायदि होलाबायबानो जानानै थायो नालाय जेबो आदार होनाङा बिसोरनोबो ओरैनो ओंखाम खालायफोर दङब्ला बिसोरखौ गारनानै होलाबायायबानो जायो नङा होनब्ला बिसोरो बिनि थाखायनो जोङो फिनि थाखाय सुबिदा बायदि मोजां बेफोरखौहायो न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोर खौहाय जोङो बेफोरखौ लानो हायो आरोखि। ओ बेनिफ्राय नोंथांखौबो सालानि हिसाबै
खोनासै नोंथांनिखौ।
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो होनदां।
अ अ जों जोंनाथ' दाउ होननानै न'आव फिसिनाय दाउ होनना बुंल'थ' मानो जोंनियाहाय न'आवनो माने फिनानै जों न'खरावनो जानाय बा आलासि दुमसि फैबायलानो जोब मानो बुथारनानै जाखो होनो हायो होनना नोंथाङा बुंलांखाबाय नोंगौ बियो खोथाया मा होनो सैथोानो मानोे हबा जों माने गोदोनि समावथ' बैफोरबायदि मा होनो ब्रयलारफोर इफोरबायदि गैयामोन नालाय गोदोनि समाव माने लकेल दाउखौनो फिसिनानैहाय माने दोनोमोन आरो माने जाहाथे आलासि दुमसिफोर होैयोब्लाबो आरो न'नि गोजा जानो थाखायब्लाबो माने न'आवनो जानो गोसो जाब्ला माने बुथारनानै जानो हानो हायोमोन आरो जों गोदोनि समाव दिनैनि समावबो माने बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदि फिसिनानै माने जोङो न'खरफोरखौहाय मा होनो बयनिबो मा होनो बयनिबो न'खराव नुखायो आरो जों माने बर' न'खर जिहेतु माने बैफोर दाउ अमा बोरमा बेफोरखौहाय फिसिनायखौ नुखायो आरो बिदिनो माने जोंनियावहाय आलासि बुजायनायबा मायबा मोनसे मायबा मोनसे मा होनो प्रग्रामफोर जायोबाबो माने फांसनफोर जायोब माने जों बैफोर मा होनो दाउ अमाफोरा माने जोंनि मोनसे हाबाफोर खुंनो थाखायबाबो माने जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा हानायाथ' मा होनो मा होनो हाबाफ्राव माने जोंनिया मा होनो अमा अमाखौ नांथारगोन नङा होमबा अमा नङाब्लानो माने हाबा बायदि मानो हाबायाव मानसियानो जाया आरो दिनैनि दिनावहाय माने मा होनो बेदर गैयाबालाय मानो थांनो एफोरबायदि होननाय जा होननाय फैयो आरो माने इनिथाखायनो माने बै अमाया जोंनिहाय ओ जोंनि हाबा मोनसे खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां उम औ नंगौथां होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय अब्ला जों बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै खोमा सावरायनायखौ।
औ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों
औ